हेल अ नोंथां अ मा खबर नोंथां
दोङो मोजाङानो खबरफोरा
अ दासानदै मा खालामगासिनो दोङो नआव
दासान्दै दुब्लियाव आलि खोगासिनो नोंथां
अ माइ-साइ गायनाय जाथआखै नामा?
जाथवाखैनो दासो खैथिया खासिखा लाङासिनो दोङो
नोंथांलाहाय?
जोंहाबो ओइ आलि दाननाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय सोलिगासिनो दोङो।
अ जाना जाथवाखैनो
दिनै माबाफोर खामानि मावनो नामा
ओरैनो मावनायालाय जेबो मावथ'आ
अ आंबो दंथयो नआवनो ओरैनो ।
अ बायहेराव थांनो सानबाय थादों र थांनाय जायाखै उम बायहेराव
मा? खामानि नोंथां?
ओरैनो गारि सलायनाय
अ नोंथाङा गारि सलायो होमबा? अ । अ । खै बोसोरसो जाखो नोंथां? सय माह । अ मोजाङानो होम्बा नोंथांनिया खामानिया ।
बिदिनसै ।
अ । ओहोम ओमफफाय गरमफोरा ओ मा होनदो? नोंथां होनदो ।
अ ।
ओ माने गरमफोरा माबायदि सोलिगासिनो दोङो?
गरमफोरा बोथोरा खोमला गोमलिै ओरैनो गेजेराव । गरमबोदों सानजुआव दहाय हादोंमोन हानायालाय एसे दोंमोन । दा बरथमान गैथआ ।
ओ
हर फोराव हाग्रोसो नवाबा
नो हागोनथमा अ अ दामा खालामदं नंथा?
आं सकआव दंफैयो बेरायनो फैदो ।
हो माहोनदो? अह नोंसिनि सिङाव। लांदां आं थांथवाखै दे नोंथां। आं आं न'आवनो दंथयो
अह दे दे दे। दालाय फिल्डफोराव थांबाय दोंना
अ नोंथां ओइ फिल्डाव दसे दसे खारोबो बाय फुटबल खेला गेलेयो। बिदिनो सलिगासिनो नो आरो।
ओह
नोंथाङालाय थाङोना थाङा? ाव गायनो
दालाय नोंथांमोना नोंथाला न'आव सोर सोर दोङो?
जोंहा न'आव साबा दं नोंथां। नोंथां लाहालाय अ अ दोंथयो मोजाङै गेजेरावनो। अह नोंथाङा खेला गेलयोना गेलेया लाग
थाङो मालाबा मालाबा एथ बनाब सावमिनथ आरो इख नहय अ' लय जाम।
नोंथाङा माबाफोर जाहैदो नामा सगावलाय?
उम नोंथां चावमिन बनायनो होदो।
अह
थांनोजाथ'आखै न'आव? अह
फि मा फुं फुंङावखा। खबरफोरालाय दोंङो गेजेरावनो।
औ
इन्टारभिउफोर होद ना होआखै?
औ नोंथां इन्टारभिउ ओमफाय होनाया होदों अनलाइन खालामना दोनदों आरो। खारनाया फैथवाखै ओमफ्राय रानिंआ फायबा ओ खारनोसै।
अ अ थिगैनो दों।
नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोङोबा सोंजाबावगोन आरो।
अ अ सोंनायाथ ओरैबायदि सोंनो लागा दोंमोन।
औ
सोंजागोन आरो जि सोंङो।
औ औ औ।
नोंथांमोनथिं फिसामथाया थाइजौफोरा जोब्बाय नामा?
जों जा जोबनायालाय जोबथवाखै आमथुआव लासै थालांगोनदां।
अ नोंथां नावलाय थाइजौ दं ना गैया? अ
औ थायोमोन
आङो नलबारिनि
अ अ आंबो खाथिनो दे
औ औ औ औ ओंख ना गामियालाय मा नाम
जोंनिया तामुलपुराव गोलैयो नोंथां
औ
ओम अ खाथि खा जानो कलेजफोर थांथाराखै नामा नोंथाङा अ जागोन दे नोंथाङा आथुरानो ओइ जे अ
सा ससेयावनो गारथनाय बाय जाबाय नआवबो प्रब्लेम नालाय
अ
ओम
तामुलपुर हाथायाव मालाबा थांबा लोगो मोनगोन दे नोंथां
अ नोंथां बेगोनथ हाबैगोन नोंसानिजा
जानो नां
औ
दे नोंथां गोजोनथों आरो ओम